हेलौ
औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा दान्दिसे फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ हागोन दे सावरायनो हागोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ गोजोनथों। दा बे टपिक उम टपिकआनो जाहैबाय जोंनि बर' हारि बा बर' हारि बर' हारिमुनि बर'नि ओ गायनाय फुनाय औ गायनाय फुनाय बेनि सा सोमोन्दै सावरायनो सावरायनोसै एसे दा बे बर'दोस जोंनि बर'नि गायनाय फुनाय बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो एसे फोरमायनानै होदो नाम
उम गायनाय फुनाय होनोबाथ' जेनेबा बे जोंनि बर'निनो मोनसे खान्थि नेमखान्थि बायदि जेनेबाय खौनो गायनानै जाबोनाय आबादारिफोरा
औ जेनेबा जों बर' हारियाथ' आबादजोंनो आबादजोंनो थांनानै थानाय बे औ
गायनाय फुनायजोंनो सोलिलायो जों बर' फोरा बांसिनानो
औ नंगौ दा बे बेलायावनो जेनेबा जों बर' बर'फोरा माने दाथ' दैज्लां बोथोर मोनफैबाय दाथ' गायनाय फुनानै थुम थाम जादों दा नोंथांमोननिथिं औ माबायदिहाय मा मा जेनेबा माबोरैहाय गायो हाफोरखौ माबोरैहाय एवनानै बा माबोरैहाय खोथिया फोनानै बिदि गायो बिनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नामा नोंथाङा
उम दाथ' जोंनिथिंजाय इदिनो ओरैनो टे टरजोंबो एवो मोसौजोंबो एवो ओमफ्रायहाय दा मा होनो दाथ' गायनाय फुनाय जा जों
मोजां खोनायाखै खोनानाय खोनानाय मोनाखै बारा ओहो दे बुंलाय बुंफिनलाय औ दे बुंलाय
औ
औ औ
हेलौ